हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां औ खोनादों
दे औ दे जोङो बिद दिब्ला दाव अमानि सोमोन्दै जोङो ज सुंद'यै सावरायनि सावरायजागोनना नोंथां
सावरायजागोन नोंथां
दे बिदिब्ला आङो ङो सावरायग्रोनिसै
औ दे
दाउ अमा होनोब्ला जोङो जोंनि ब'रनि सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो जोङो ओ फिसिनानै ओ जोंनि जिउनि मोनसे राहा लामा बायदियै जोङो बेखो फिसिनानै जोंनि नांगौ जान नाय जोंनिबो थाखै जोङो बे दाउ अमाफोरखो जोङो फिसिनाय जायो ओ लोगोसे जोङो दाउ अमाखौ फिस फिनानैबो बेदर जोङो जानो हायो
उ नंगौ
माखौ फिसि नानै जोंनि ओ बुथ गथ गथायनि फोरोंनायाव जोंनि भाब नांगौ जानायाव ओ बेफोरखो फाननानै जोङो स्कुलफोरनि स्कुल फरायहोनो जोंङ हायो सोलोंथाइ जोङो लाहोना गथ गथायफोरखौ ओ दे नोंथाङा सुंद'यै नोंथाङाबो दे बिबुं गेदा
आहाम नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय न जोंनि बर'नि दाउ अमा फिसिनायनि बागै